एसे माबा स्ल जालांबाय थादोलै हेलौ हेलौ
ए
दासो खोनादों
खोनाबाय
ओं माबाया सावना हारसिं स्ल स्ल जानानै थाङो खोनानो नागि
उम नै खामसालिखिसो नांदो फाइभजि सोलिगासिनो
उम फाइभजि फुरा सोलिदों
फिल्डआव थांगोनदा दा
दाहाय थांगोन आं फुङावबो थांनाय जादिया ना दिनै
उम खारनोबो हाला
थांनोसैहाय
खारनोबो हाला बारनोबो हाला गरमनो
गरमावथ सोरबा खारबाबो एफा अभार गोलोमदै गयोलै
अभार गोलोमदै गयो ओमफ्राय गरमबो जायो
उम
गरमबाबो
मैयाथ मो मोखां सुनाय बायदि जाजोबखादों
उम बार बारसोदों सिउ सिउ खोलो
सान्दुं गोसाखायनो रावबो थाब खारला दाना थाबबो थाङा मानसिफोरा ओमफ्राय
पास्ता
उम
थाब थांङाबो गरम थानो नो जायगा गैया
उम बेलासियाव थांनांगो
सारिता पासताबाबो सान सान्दुं गोसासो जाना थायो
सान्दुं गोसासोथ आरो सारिथा पासथा बाबो सान्दुंआनो मा होननो आरो साननैसो दुंनाहोथोसै सपारि फिथाइया जाना जि थाइखादो एबार
ओं
क्रि क्रि क्रिनो साननैसोबावबा जाजासिगोनानो इयो
ओ
गरमाव जेरावबो ओंखारनोबो हाया मानोबो हाया
ओंखारनांगौबा खामजोबखागोन सान्दुंजोंनो सानदु सानदुं खामासै ना आखाय गोलाव गानलां खादोंमोन
आखाइ गोलाव गानलांदो अबाव माबानिखौ आमिलिनि गस्लाया
औ
लबानाबा सेस जाखागौमोनलै जोंहाबो जेनै थेने लाना दोनफैनांसिगोनलै गांसे सो माबा मोजांबाथाय अबा थांनायाव गान लांबा मोजां नुयो
ओम
बैदिखौ गानबाथाय जि गोरिब साइस नुखायो
गरिब साइस नुयोथ आरो' एखे एखेनो बाय अवान गेट वाननो
बाय अवान गेट अवान बो गुम माहोनो ओमफ्राय नायनोबो सुख'थारा माने बोरैबा मोनसे एकदम खम खमि नुखायो दाम खमि
सिगां सिगां फार्स्टआव मोजाङानो नुयोमोन ओमफ्राय दा ओयदि ओदि प्लेन ओंखारनायनिफ्राय इखौ मोजां मोनला
ओ प्लेन साफा साफा ओंखारो ओइसिनाव खेबसे थांना फैनानै थांनानै नाय होननांसिगोनलोय हाफपेन्ट दालाय सिखार्ट बायदि सानायफोरखौ दा गरमाव गाननो जि बरिया बरिया नुयो खाथि खाथियाव थांलांनायाव गानो बेसे लागोनथाय थामफोर लाबाथाय लानो हागौमोन ना इदि इदिनो लाइनाव लाबाथाय
ओं लागोन खोमा इसोर इदिनो बुंनो हागौ एसे
द' गामनि नोंथोरा ओमफ्राय बिसोरो
बिसोर हजोंहायनिफ्राय खमावनो लाबोयोना
ओम
थाइसे थाइनैखौथ' लाब जाखायो आरो बयबो
औ होनोमबाबो अभारखौबाथाय मोजां मोजां नुदोंमोन आं हाफेनटफोरखो
बो मोजां नुदोंमोन माबाखौबो
गानबाथाय साफाबो नुगोन यैओ हाइट कालारनि ब्लेक कालारनिबो दंसोगारो ना
वाइटखौ मोजांसिन नुदोंमोन
उम साफानो गानबाथाय समायगौमोन‌ इयो
ओं हवायथा बांसिन दंखोमा इसोरनाव
हवादा ओं गांसे नायना फैनांसिगोन।
अबेनि सिङाव दं एसोरनि सिङाव बिथोराव नामा?
ओं ओयावनो जिमनि सिङावनो।
जिमनि सिङाव होननानै मिथिदों ओमफ्राय बिथोरावसो ना सायाव नङा होमा
गाहायाव गाहायावनो
सिगावसो ना सायाव नङा ना?
सायाव नङा गाहायावसो
ए
गांसे लाना फैनांसिगोन। नायनानै फैनो नामा दाहाय
थांजायो दाहाय। इसोरो बिबाजै बिबबोनाङाथ' फोथाराव माबायावसो फिल्डआवो फैगोन खोमा बै सासेयालसो थागोन खोमा ना बन्द' खालामो
खालामा बेयो माबायाव थाखायोना बेना बेयाव माबा माहोनो थार माबायो टेस्ट खालामग्राया
लेबटरि उम सिगां माबा फरायनायमोन नामा इयो लेबेटरि
उम फरायनायमोन खोमा। मिथिया बेलेगाव गुवाहाटटियावसो थायोमोन ना
ए लेबेटरिफोर फरायनायमोन खोमा ओंखायनो। अ थानो हादो
बिसोर गैयाबा मोजांसोहाय
ओं थाबा माबानोबो एसे बोरैबा जायोना
उम थाबो जेबो नङा होमबाब ओैरैनो नायना फैनोसै ओरैनो खनसेर नायथाराखैना मा मा लाबोदो एसे पसन जानाय बे बस्थु थानो
थानो हागौ
दा फाखोसे थांना फैनांगोन।
उम
बिसोरावनो सार्टखौ मोजां मोनबोबायबा लाना फैनो हागोन ना गोजानाव थास्लायस्लाय फसन जाबा
सार्ट नांथारगोनलाय नङाबा आखाइ खामजोबथारो
आखाइ खालामजोबो आयु ओमफ्रायखौबो बिसोरनिखौबो बेसे गाननो लेथ्राथार मोन आं माबा बोरैबा मोनसेै एकदम समायखांखाया
सिया एसे गरमलै गरमाव गाननो हानो नागिरला इसोरनिया
बैदि प्लेना जे बरिया नुयोख थान्दा नुखायो प्लेनखो ना
प्लेनखौ मोजां नुयो थान्दा जियाबो थान्दा इयो
थानायाव बिदिनो प्लेन माबा नुदों आं थान्दा थान्दा।
प्लेन ओमफ्राय एमब्रयदारि गोनां प्लेन प्लेनबाथाय मोजां इसोरनिया एमब्रयदारि थाजोबनाय गोजा। दंबो जानो हानाय। सबखौनो भिदिअ' दे
सबखौनो देखायजोबनो हाया आरो रियेलाव नुनाय बायदि जाया
ओं
नायनांगोनब्ला आङो थाबाथाय स्कार्ट हार्पेन्ट थानायखौ मोनसे लानांगोन
ओं
सादखो हापेनखौबो गुसुं गुसुं नुदोथ' इसिनाव नायनांगोन
उम
ओरैनो नायना फैगोन आरो लायाबाबो
ट्रिपाव थांबा मोजां मोजां जागोन ना नोंनि थाखाय
ओं इयो
ओं
हाफेना
ओं
बरियानो बेखौनो नायनांगोन द' गांसे समायसोगोन हायो एकदम गरमाव एकदम माने माबा पारफेक्ट जाथारगोन गुसुं सुंनो थान्दा थांनांगोना इनि द्रेसजोंनो थांनांगोन
उम जाहाय बिसोरबो थाब थांखाया माबायाव
बिसोर थाब थाङा पासथाफोरावसो थाङो
उम मालाबा सार
सारि पासता इफा सान्दुं गोसेयाव पास खथायाव थांनाबो लाब गैया नों मैया खैथायाव थांनो पासतासो जाखादों खोमा नोंनाबो ना
आं पासता साराय पासतायानो जालांदों
सारि फासजतायानो जादोंखोमा ओं
बै सासेखौ लामा खिनियाव दसे नेबायना आरो
सानदुंआबो गोसाथार ना
होनोमबाबो सान्दुंआनो गोसाबावसोमोन
दाबो नुवाखै दाथ' ओंखारनो हाखाया जेरावबो
गरमबो गरम
थाइजौखौ थिग मोजां जाबाय आं रुखिनानै
गोदैना गोखैमोन
गोथाआनो सिनि सिनि होबाय सिनि संख्रि होदो जे ओमफ्राय मोजां जादों माने
एसे फ्रिसाव दोनस्रालाय
दोनदिया मैया खावसेखौ जानानै दोन्दोंमोनना बेयो गुसु जाना दंमोन
फ्रिजाव दोनलायलनायना जानो गुसु आरामनो थान्दा थान्दा मोनलायथारगोन
उ
बरिया थान्दा थान्दा कुल कुल सुना आरामनो थाब थाब लाखानांगो एसे थानायाव नङाबा माबायोसो ओरैनो नाङा बुंस्रा बाहायलाङोसो
न' गंसेयावनो थांजोबो
दाख्लैनि मोननायखौ इयावनो गारनांसिगोन
हाबफैलाबाय दिनै दिनै रिसार्ज सोबावनांसिगोनसो
फर्टिन थार्टिन फर्टिनहालागै जोबहैगोन
बिराद लस जायोलै
माबाबो बिबो ओ बे जास्लाबनानैहाय थाब थाब टुइन्टि एइड देस आवनो जोबो थाब थब जोबथारोना
ओ।